हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। ओरैनो दं नोंथां।
औ नोंथांजों आं बर'फोरनि बर'फोरनि ओंख्रिनि बागै एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां देनाइ बुंनायसाइ।
औ सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्ला बिब्दिब्ला गुबै आयदानि सायाव सावरायनोसै।
औ नोंथां।
औ दिनैनि आयदाया जाबाय बर'फोरनि ओंख्रि नोंथां बर' फोरनि ओंख्रि होनोब्ला नोंथाङा जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरा मा मा बेनि सायाव एसे फोरमायना होदो मा मा ओंख्रि जोंनि बर'नि
औ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय गिबियावनो अनला नारजि नारजि अमा सबाय बैफोर ओंख्रिखौनो जों गिबियाव मिथिग्रोनो जायो।
औ
औ नोंथाङाहाय जेरैहाय आं बुंदोंमोन नारजि अमा होननानै बै ओंख्रिखौहाय माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन बिब्दिब्ला आं एसे नारजि ओंख्रिनि नारजिजों अमा ओंख्रिनि सायाव एसे फोरमायना होनोसै बेफोरबायदिनो नारजि नारजिखौथ जों मानिफ्राय मोनो होनब्ला बेखौ गिबियावनो बे फाथो बुङो बेखौ औ फाथोनिफ्राय मोननाय जायो बे फाथो औ नों बे फाथोखौ बे फाथोआ जेब्ला गोरलैनिफ्राय देरनानै बिफां बोराय जायो अब्लानोखि बेखौ हानानै सानदुाव फोररायनाय जायो जेब्लानि औ नों जेब्लानाखि राननानै बेनि बिलाइआ गोरान जायो अब्लानोखि बेखौनो बे बे फाथो बिलाइानो जेब्लानखि राननानै गोरान जायो अब्लानो बे नारजि बुङो औ बेखौ जोङो गिबियावनो दैयाव सोमग्रोना लानाय जायो बेखौ दै दैयाव औ बे खौ दैयाव सोमग्रा लानानै सुनानै बेफोर बेफोरबायदिनो बे खौ ओ सारायाव
ओम
जोंनि एवनाय जायो
औ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो थावबो होजायो औ औ बेफोरबायदिनो बिनि उनाव दै होनानै एबा अमा बेदरखौ एवफ्रामना लानानै जेब्लानोखि ओं फ्रिया गोदौवो अब्लानोखि बेदरखौ हरसनो बेफोरबायदिनो नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो बेनि अनगायैबो औ नोंथां अमानि अनगायैबो आरो गुबुन बेदरजोंबो जानो
औ हायो नोंथां
औ नोंथां
औ
बेनि अनगायैबो नों औ नोंथां बुंनोसै
नोंथाङाहाय आरोबाव अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय संयो फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां जोंनि बरफोरनि ओंख्रि बुङोब्लाथ अनला ओंख्रियानो गुबै
औ औ
औ नोंथां बे जों बरनि अनला ओंख्रिखौ जोंनि हाबा हाबायावबोथ खैना गोदाना हाथा खुरनायाव बाहायनाय जायो
औ औ नंगौ
औ नोंथां बेबायदिनो बे अनला ओंख्रिखौ संनायाव बेफोरबायदिनो गिबियावनो माइरंनि गोनांथि
औ नंगौ थारैनो
अन गुन्दै अन गुन्दै बुङो बेफोरबायदिनो गिबियावनो माइरंखौ दैयाव सोमना लांगौ बेनि उनाव जेब्लानाखि माइरङा एसे गुरै जायो अब्ला बेखौ बोखांनानै मोजां दैजों सुना औ औ नोंथां सुनानै बेखौ दिंखिया एबा उवालाव देनाय जायो
औ थारैनो
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जेब्लानाखि देनानै बियो गेब्लेनानै गुन्दै जायो अब्लानोखि जों साराय सारायाव दैखौ होनानै
औ
बेफोरबायदिनो खारै हरसननाय जायो बेनि उनाव जेब्लानाखि। औ बेनि उनाव जेब्लानखि दैया गोदौवो अब्ला अन गुनन्दै खौ एसे एसे लानानै सारना होनाय जायो।
औ औ नंगौ।
नोंथां बेफोरबायदिनो जेब्लानखि ओंख्रि गोदौनायाव दै अन गुन्दै। खौ सारना होनाय जायो बेनि उनाव बेखौ सागंबो। सानाय जायो मानो होनब्ला बेयो गथा खायोना।
औ नंगौ औ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो बेनि अनगा। गायैबो दाउ बेदरफोजों सङोबा बुङोब्ला बेफोरबायदिनो बेदरखौ एवफ्रानना लाग्रोनानै। जेब्लानोखि ओंख्रिया गोदौवो अब्लानिया बेदरखौ हर हरसि हरनाय जायो बेफोरबायदिनो। अनला ओंख्रिखौबो बेफोरबायदिनो संनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ नोंथाङाबो मिथिगौ नामा।
ओ-नोंथाङा जे बुंदोंमोन अनला ओंख्रिखौ हाथा खुरनायावहाय। गोनांथिथार जायो होननानै बुंदोंमोन माबादिहाय। माबादिहाय हिन्जाव गोदानखौ संहोनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
जेब्लानोखि हाबानि नेमखान्थिया जोब बो अब्लानोखि हाथा हाथा बुङो बेखौ हाथा खुरनाय जायो। अब्लानिया हिनजाव गोदा हिनजाव गोदाना हौवानि नखराव हौवानि। हौवानि नखराव इसुङाव। इसिङाव ओंखाम संनाय जायो जायखौ जों बुङो हाथा खुरनाय औ। बेवहाय हौवा गोदाननि नखराव। इसिङाव बे ओंख्रिखौ संनाय जायो। गिबि ओंखाम संजेेननाय बुङो बेखौ गिबि ओंखाम संजेनायाव बे बे ओंख्रिखौ संनाय जायो जाय जोंनि बरनि दोरोङारि गुबै ओंख्रि अनदला।
औ औ नंगौ थारनो।
औ नोंथां बेफोरबायदि संनाय जायो।
औ नंगौ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो औ नोंथां बुंनायसै?
नोंथाङा बैफोर दोरोङारि ओंख्रिफोरनि अनगायैबो। आरो मा मा गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरनि मुं मिथिगौ आरो माबोरैहाय। संनाय जायो नोंथाङा एसे फारि फारि फोरमायलांनो हागोन नना नोंथाङा? सुंदयैब्लाबो औ फोरमायलांनाय नोंथां बिदि।
आं जा मिन्थिगौ एसे एसे।
औ
फोरमायना होनोसै।
औ नोंथां।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि बेखौ ओ नाफाम नाफामखौ मिथिगौ ना नोंथां। औ नाफाम बुङोब्ला बेखौ जों। ओंख्रिबो जाजायो बाथोनबो जाजायो। औ बे नाफामनि सायाव आं एसे फोरमायना होनोसै
औ नोंथां फोरमायनाय
नाफाम ओंख्रियाथ' बर'नि खहाब गोनां ओंख्रि जों बर' जों बर' सुबुङा नाफामखौ गोबां मैगं गोबां मैगंजों होफानानै संनानै जानाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो नाफाम बुङोब्लाथ' जों बेखौ नानिफ्रायसो बानायनाय जायो। ना गोरलै ना फिसानिफ्राय जों दैमा एबा फुख्रिफोरनिफ्राय बिलोफोरनिफ्राय गिबियावनो नाखौ गुरना लाबोनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो नाखौ लाबोनानै बे सान्दुुंाव फोराननाय जायो सान्दुाव फोरान सान्दुं एबा अरनि खफ' बेवहाय बेवहायबो फोराननो हायो बेवहाय फोराननानै जेब्लानिख खि नाया राननानै गोरान जायो अब्लानोखि बेखौ जोङो दिंखि एबा उलाराव देनाय जायो। बेफोरबायदिनो नाफाम देनायाव गोनां जानाय होनोब्ला थास'नि थारा। जायखौ बुङो जों थास' बुगा
औ औ थारैनो।
थास' गोसोमनि थारा एबा बुगाखौ होयोब्ला औ नोंथां बेखौ बांसिन हाब गोनां जायो होननानै जों मिथिनाय मोन बे औ नोंथां बे थास'खौ सान्दुुंआव एसे थास'नि थाराखौ सान्दुुङाव एसे फोरानदबनानै बेखौ जोङो नाखौ देनायाव जायखौ बुङो नाफाम ना? फामखौ देनायाव हो बे थास'नि थाखौबो होफानाय जायो मानो होनोब्ला बे बे बे थास'नि थारा होयोब्ला जों जोंनि नाफाम ओंख्रिया खहाब गोनां जायो होन्नानै जों मोनथिनो मोनो।
औ जायो नोंथां।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो। जेब्लानखि दे नाफामो ना गोरानखौ दे बाय दे नानै जेब्लानखि बियो गुन्दै जायो अब्लानोखि बेखौ औवानि हासुङाव औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय जायो बे बे औवानि हास सिायसुं सोनायाव एसे खारदैनिबो गोनांथि जायो नोंथां
औ जायो नोंथां औ
औ बेफोरबायदिनो बेखौ औवानि हासुङाव सोनानै नै बेफोरबायदिनो बेखौ जिगाबफोरजों होथेना दोननाय जायो।
औ औ
औ नोंथां नोंथाङाबोथ' नाफाम जाफेरबाय जानांगौ।
औ बिदिनो गेजेर गेजेर माब्लाबा माब्लाबा
औ
औ औ मोजां नोंथां जोबोर खहाबनाय मोनो।
औ नोंथां नाफामखौबो जों बेफोरबायदिनो संनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोङो ओंख्रिबो जानो हायो बाथोनबो जानो हायो।
औ नंगौ।
औ नोंथां।
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय औ।
औ औ जाबायमोन नोंथां।
औ
नोंथांजों आं दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनानै जाखिनि मिथियै। आं मिथि मोनो बायदिसिना ओंख्रिफोरनि बागै। नोंथाङा एसे फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो गासिखौबो मिथियाब्लाबो जा मिथिगौ बे। बे खौ नोंथांनि सिगाङाव एसे गाैखौबो फोरमायजोबनो हायाब्लाबो एसे फोरमायना होबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय बिब्दिब्ला लाखिलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे होमब्ला।
औ नोंथां।
औ